द
औ नोंथा।
गोजोन मोना हरनिसिम गिबियावनो गाहाम हामनायखौ बावहर ग्रोबायना नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
अ आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो होन्नानै फनखौ खालामनाय जादों नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ सावरायनो हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथां। ओ नोंथांनियाव आङो लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै एबा जायगाफोरनि सोमोन्दै ओ सावरायलायनो सानदों नोंथां सावरायनो हगोन ना।
सावरायनो हागोन नोंथां औ।
औ दे होनोमबा बिदिबा नोंथां औ बुंदो।
औ। जेनाखि लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङोब्ला जे ओ जेन'बा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय दावबायहैनानै ओ बेवहाय बायदि रोखोमनि जामुं जानाय बा ओ पिकनिक जानाय बेखौनो जोङो सरासनस्रायै लावखार ओंखाम जानाय होननानै मिथिनाय जायो। दा लावखार ओंखाम जानाय थावनि बा जोंनि ओनसोलाव दङ होननानै बुङोब्ला ओ दा सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि मोनसे दङ आरो आङो दा बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव ओ एसे फोरमाय लांनोसै मानोना आङो बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव ओ बावैसो सिगाङाव बेरायहैनाय जादोंमोन। दा सरलपारा लावखार ओंख थावनियानो जाहैबाय ओ क'क्राझार जिल्लायाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा जायगाफोरनि गेजेराव ओ थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन मोनसे समायना नुथाय। ओ बा समायना ओंखाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि ओ बेहाय गुबैयै मानसिफोरा दावबायनो बा लावखार ओंखाम जानो ओ जुननिफ्राय लानानै फेब्रुवारि दानसिम बेयावहाय बांसिनै मानसि जानाय जायो दा बे लावखार ओंखाम जानाय जानो जानो थांग्रा थावनि जेनाखि सरलपारा दा बेयो सरल ओ ओ सरलपारा होननाय गामियाव दङ ओ दा दा जोङो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोङो थाङोबा जोङो गिबियावनो ओरै कारिगाव जानानै बिसमुरिजों ओ हाबलांनांगौ जायो ओ दा नैबेहाय बिसमुरिनि ससे बारनाय लोगो लोगो जोंनाहाय मोनसे हाग्रा ओन सोल मोननाय जायो बे हाग्रा ओनसोलनि मुङानो जाहैबाय ओ सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दा नैबे हाग्रामायानि समायना नुथायाबो जेनाखि दावबायहैग्रा फोरनि गोसोखौ ओ जोबोद ओ गोसोबो हरो दा नैबे सिखना जोहोलाव ओ सनेल पार्क बा हारिमायारि हाग्रामा ओ बेयाव जोङो थाङोब्ला बा जोङो बेखौहाय ओ सरलफा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि आव थांबानो नुलांखायो बे हाग्रायाव ओ जोंङो बायदि रो रोखोमनि जिब जुनार जेरैहाय गोमालांनो हमनाय सना गाबनि मो ख्रा जोङो बेखौबो सरलपारा थांनाय नामैनो जोङो नुलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहाय माखासे गोबां बिबांनि सिखिरिफोर मोननाय जायो जाय सिखिरियाहाय जोङो गुबुन जायगायावहाय नुनो मोननाय जाया बेयावहाय बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां बायदि रोखोमनि समायना रमायना बिफां लाइफां जों लोगोसे जिब जुनारफोरखौ जोङो सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थाङोब्ला जोङो नुलांनो मोनो बेबायदिनो लामा थारैनो गिदिर गिदिर बिफांफोर दङ आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो बे हाग्रामाखौ बारोबा मोनसे उल्था पानि होननाय गामि मोनो बेयावहाय सिगाङावनो मोनसे मोजां मन्दिर बानायनानै दोननाय दङ बे ओ मन्दिरावहायबो जोङो ओ गाव हाबनानै बा फुजा होनानै जोङो गावनि गोसोखौ जेन'बा गोजोन सुग्लाय होनो हायो बेबायदियैनो जोङो सरलपारा ओ नैबे उल्था फानि गामिखौ बारनाय लोगो लोगोनो जोङो सरलपारा ओंखाम जाग्रा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ मोननाय जायो बै जायगायाव मोनहैनाय लोगो लोगोनो जोङो गोसोखौ बिराद मोजां मोनो मानोना बे जायगाया सोरगिदिं हाजोजों बेंखनजानाय दैमा दैसा अन्थाइ अनला बिफां लाइफांजों आबुं जानाय बे जायगायाव थाङोब्ला जोंङो ओ ओ जेनाखि दैमायाव दाथ' गरम बोथोर नालाय दै थांनानै जोङो दुैनानै जोंङो गोजोननाय लानो हायो लोगोसेनो जोंङो लखार ओंखाम जानो थाङोबाथ' जोंङो बेयावहाय बायदि रोखोमनि जेनै बेदर आखाय बा फिथाइ सामथ जोङो लानानै थाङो बेबायदिनो जोंबो बै सानखालि जेनेबा बेरायनो थांनाय समावहाय जोंङो सरलपारायाव जेनाखि माखासे जाग्रा लोंग्रा जेरै अमा बेदर ओ दाउ बेदर ओ बेफोरबायदिनो गोबां बेदरजों लोगोसे जोङो ओ ओ ओंखाम संनानै जानाय जादोंमोन ओ दा बैहाय गासिबो सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गाससिबो सुबिदाखौ जोङो मोननो हायो मानोना बेयावहाय जोङो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावनो जोंहा दखानबो दंखायो बेजों लोगोसे बेयावनो गासै सेयार टेबोल बेफोरनि सुबिदाखौबो मोननो हानाय जायो बेयावहाय ओमफ्रायो एन्ट्रि फिस लानाय जायो आरो बिदिनो बाइक गंसेयाव ओ सेजौ आरो बास बा नैजौ बेबायदिनो ओ जों जोङो ओ एन्ट्रि फिस लानाय जायो बेबायदि बिदिनो जोङो ओ गाजा गोमजायै जेन'बा रंजालायनायनि गेजेरजों जोङो ओ लावखार ओंखाम जाहैनो हायो सरलपारा ओ पिकनिक स्पटवहाय दा बियो ओ भुटान बरडाराव दङ आरो जेना ओ बेयावहाय गासै जोङो बेजों लोगोसे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिजों जोङो ओ ओ उल्था पानि होननाय गामिखौबो जोङो बेरायनो हायो बे गामियाबो जोबोर समाय ना ओ बेयावहाय ओ बायदि रोखोमनि
ओ उम सरास ओ जाथि जन'जाथिफोरा थांनानै दङ बा जिउ खांनानै दङ ओ बेयावहाय बेहाय जोङो ओ गुबैयै गय आबाद मावनाय बायदिसिना मोजां ओ समायना सिनारि नुथायफोरखौ नुनो हायो।
दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि थिं ओ लावखार ओंखाम जानो थांबाय बा बबेबा जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां आंबो गोबां बिदिनो लावखार ओंखाम जागोन
दा नोंथाङाबो जेनाखि लावखा खार ओंखाम जानाय बा लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायगानि सोमोन्दै आंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों नोंथां?
औ नोंथां ओंखाम बिदिनो आंबो नोंथांमोन नोंथांनि बायदिनो जोंनि साखाथि ओनसोलाव थां नाय गोबां ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा जायगाफोराव थांबाय जेरै जोंनि साखाथियावनो एबा जोंनि नुसुंआवनो दङ मोनसे मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा बेनो जाहैबाय सौखि ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। जायगा बे जायगायाव ओ जाबाय ओ भारत आरो भुटान सिमा नि ओनसोलनि मोनसे समायना ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। बे ओ लावखार ओंखाम जायो जायो ओ जाग्रा जायगायाव गोबां आसामनि दाब दाब ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव फोजानो फैयो ओ जेब्ला दिसेम्बर दाननि नि ओ दानाव दान दाननि गिबि हाबजेनो एबा से खालार हाबजेनो बेनि उननि उननिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानो फैयो बेहाय दसे सम गावनि ओ मा होनो ओ गोजाम बोसोरनि समफोरखौ बारहोनानै रं जानाय जों गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव बे जायगायाव लावखार ओंखाम जानो फैयो ओ बेयाव ओ गासै ओ आसामनि ओ ओनसोलारि ओ जायगाफोरनि सुबुंफोरनि अनगायैबो गोजान गोजान जायगा जेरै गुवाहाटिफोरनि फ्रायबो गोबां सुबुंफोरा थाङो बेहाय ओ बे जायगाया जाहैबाय ओरैबायदि समायना। ओ गुबुन साहाजों दोङो भुटान हाजो बे हाजोनि सेरजों मोननै दिगजों बोहै बोनानै दैमाया बेहाय ज' जाफैयो ओ बे ओ जाफैनाय ज' जाफैनाय दैमा दैमायावनो दैमायानो मोननै जाफिनबावो आरो जे लोगो लांनाय दैमाया जाहैबाय मा होनो बे पाग्ला दिया एबा पाग्ला दैमा होननानै बुङो बेखौ। बे आरो बेनिफ्राय ओ सोनाबाजों बोहै बुनाय दैमाया आरो ओ मोनसे गावस्राबावनानै बियो बोहैनानै सोनाबाजों बोहैखा बुयो सोनाबा खोलाजों बे दैमाखौनो बुङो दिरिं दैमा होननानै बुङो। जोंनि ओनसोलाव नाथाय बे दैमाखौनो गुबुन गुबुन गुबुन मुङाव ओ ओनसोल लाना ओनसोल बुंनाय जायो। ओ जेरै जोंनि बेखिं दिरिं दै माबो होनो सोरबा खोलाथिंनिफोरा एसे आलादा बुङो आरो बेखौ थिग बेबायदिनो बे मोनसे मिथिंगायारि समायना जों बुंफबनाय ओ बेयाव हाजो हाला दंफां लाइफां गोबां जिब जुनार नुनो मोनो। जेरै जोङो बान्द बान्दर एबा ख्रा बेखौबो नुनो मोनो मैदेर नुनो मोनो दाउ, राय नुनो मोनो बेहाय बेनिफ्राय बिदिनो गोबां ओ दाउ फोर नुफेरै दाउफोरखौबो नुनाय जायो। जोबोद समायना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय बे जायगायाव गोबां बोगि दंफांफोरखौबो जों नुनो मोनो ओ जेब्ला ओ गोजां बोथोर फैयो अब्ला ओ बेयाव ओ जायफोर थाङो बिसोरनि थाखाय लामाया जो जोबोद मोजां थांनो थाखाय हान्थिनाय लामाया ओ बेखौ गिबियै थां नोबा गवाहाति निफोरा गवाहातिनि जायफोर लावखार ओंखाम जानो थांग्रा सुबुंफोर बिसोर नलबारि जानानै ओजा नलबारि थनथमा बागानफारा नस सकुन खााटा बिदि जानानै थांङो बिथांमोना बेनिफ्राय सोरनाबबा जोंनि सुबुंफोरा जेरै बरपेटा मिजिं बिजनि चिरां ओ ओरैनो बिखंनि सुबुंफोरा बरमा जानानै थांङो बिथांमोना बरमा जानानै जों बोरै माखा बर' बरि जानानै निकसि जानानै बि ओ बोजाजि ओ बेजोंज थांङो आरो लामाया बिथांमोनाबो जोबोद मोजां लामाजों दावबायलांनो मोनो आरो बेथिंबो लामाया दासान्दि जोबोद मोजां मोजां हान्था मेलानि थाखाय थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव लावखार ओंखाम जानाय जायगाया बेल' नंङा आरो गोबां जायगाफोर दंङो जेरै ओ मा होनो दारागावफोरावबो थांङो गोबां सुबुंङानो बेयाव दा दैज्लां बोथोर ओ दुगैनो गोबां सुबुंफोरानो ज' जायो जेब्ला ओ दाथ' नै गरम बन्द नालाय जुलाइ दान दा गोबां सुबुंङा ज' जायो बेहाय आरो ओरैनो माबाफोरावबो अफिस थानायफोरावबो गरम बन्द'नि जुलाइनि अनगा गुबुन दिनफोरावबो सान्दे जायोब्ला गोबां सुबुं अनजिा अनजिमाफोरा थांङो आरो बेहाय दावबायनो आरो गाव गावनि दसे समफ्र दुगैनानै ओ गरम बोथोरनि ओ गरम सोलेरखौ बेहा थांनानै सग्लायहैयो आरो थांनानै जोबोद मोजां बेबो आरो थि बेबाय बिदिनो जोंनि साखाथियाव दंबावो आरो ओ दावबायनो जायगाय मोनसे भुटान सिमा ओनसोलबो दंङ बेखौ सदप दंकारबो होनना बुंङो बेवहायबो गोबां सुबुंफोरा थांङो आरो ओ दा नै जुलाइ दानसो सफैलायबाय दा बेरायनो थांलायसै बिनि ओमफ्राय जानुवारि बैसागुफोराव गोबां सुबुं अनजिफोरा बेयाव भुटानाव बेरायनो थांङो आरो थिग बेबायदिनो दंबावो आरो साखाथियावनो मोनसे जोबोद समायना जायगा बेबो जबो जबोद मुंदांखा आसामनिनो मोनसे सबसेओ मुंदांखा सिमनानि मोनसे समाव सर' जादोंमोन बे जाबाय बगामाथि आरो बेयाव जोंनि बिटिआ एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि गेजेराव लावखार ओंखाम जाग्रा ओनसोलाव बेयाव बांसिन सुबुं अनजिमा जायोनो आरो बे थांनाय जि बोसोर निफ्रायनो मोनबोगासिनो बेहाय गोबां सम अनजिमा थांङो उम जाा गुवाहाटी डिब्रु गरमाननि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन आसामनि ओ जिल्लाफोरनि सुबुंफोरा बेहाय गोबां फैयो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरा बांद्राय थांङाबाबो गुबुन जायगानि, जोंनि बड'लेण्ड बाहेरनि सुबुंफोरानो फैयो आरो गोबां। बेनोसै आरो नोंथां, नोंथांनिसिम जोंनि ओनसोलनि लावख ओंखाम जाग्रा जायगानि मुंफोरनि सोमोन्दै बुंनाया। दा नोंथांजों आंङो लावखार ओंखाम जाग्रा एबा ओ दावबायनो थांनाय जायगानि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ दे दे दे।